हेलौ।
खोनादों नोथां?
हेलौ।
खोनादों नोंथां?
हेलौ।
हेलौ खोनादोंना खोनायाखै नोंथां। हेलौ।
हेलौ।
खोनादों खोनादों।
खोनायाखै मा? थो।
खोनादोंमोन माथो आङो।
हेलौ।
खोनादों खोनादों हेलौ। खोनादोंना नों।
हेलौ।
हेलौ
माथो खोनायाखै नोंनिखौ
खोनायाखै नामा नोंथां
हो
खोनायाखै खोनादोंना नोंथां?
ओहो
हेलौ हेलौ खोनादों ना खोनायाखै नों
हो
अम
हेलौ खोनादों नोंथां
सावना फिसासो फैदों
खोनादोंना खोनायाखै
खोनायाखै
खोनादों आं खोनादों नों खोनादोंना खोनायाखै
हो
खोनादोंना खोनायाखै नोंथां
फिसा फिसासोखोनादोंलै फिसा फिसासो खोनादों।
औ ओमफ्राय नोंथाङा मा खालामगासिनो दं मा खालामदों नोंथाङा
खोनायाखै फिसा फिसा
मा खालामदों नोंथाङा हेलौ।
दे दे।
हेलौ
खोनादोंना खोनायाखै नोंलाय।
खोनादों। हेलौ। औ खोनादों।
नोंबो होनदो आं खोनादोंना
मा खालाम दों होनदांमोन।
ओरैनो दं जिरायना। जिरायना दं।
बोरै खबरफोरा?
मोजाङानो दंथयो।
माइफोर गायखांबाय?
माइआ गायथाखैनो दा एवनो माबा खारायग्रोबाय।
अह। गायसिगोन होनबाना। गायसिगोन होनबाना उम। ओमफ्राय आं नोंथांजों बैसागुनि बागै एसे सावरायनो सानदोंमोन। खोनादों नोंथां?
ओं खोनादों।
बैसागुनि बागै एसे सावरायनो सानदोंमोन।
ओं दे बुं।
नोंसिनिखौ बैसागुखौ बोरै फालियो एसे खिन्थानो हागोन नामा नोंथाङा फंनैसो।
जोंनिथिं थ ग्रोम ग्रोम सेंग्राफ्रा बयबो ओंखारलायो।
औ औ।
बयबो गाजा गोमजा। जायै मोसालायो। उम
औ औ। जोंनिखौ ओरै आरोना। बैसागुआ खोनादों नोंथां।
उम दे।
जोंनिखि माने बैसागु आरि आरोना माने ओ सेंग्रा सिख्लानि मोनसे हान्जा बोराय बुरैनि मोनसे। से हानजा गथ गथाय गथ फोरनि मोनसे हान्जा। बिहामजोफोरनि मोनसे हान्जा बेबायदि ओंखारो आरोना
होम मोजाङानो
औ ओमफाय माने बयबो गावबा गावनि दख'ना आर'नाइ गासिबो गाननानै ओंखारो आरोना बैसागु देला माला
होम
आरो ग्रोम ग्रोम जायो बयनिबो गामि गामि बिदिनो माइरं नङाबा फैसा मोसाहैनानै बेबायाददि लाना फैयो आरोना।
ओम
बैसागुआथ' बर'नि मोनसे बिहु नङा होमबा नोंथां।
नंगौ
खौ माने बर'फ्रा बोसोराव खेबसे फालिनाय जायो आरोना।
ओम।
होम
नंगौ नंनायालाय।
औ बेबादिनो माने बोसोरावहाय खेबसे फैयो नालाय बर'फोरा बेखौ गाजा गोमजा फालियो आरो
होम।
आरो बैसागुआवहाय जोंहा मोसौ थुखैयोना
ओम ओम।
मोसौ थुखैनायावहाय माने जोंहा बिदिनो मा जानाय होनो बिदिखौ गोखा गोखै जानाय होनो ना
उम संक्रान्ति
औ संक्रान्ति बेखौ माने जायो आरोना बिराद रो रोखोमनि माने बेयाव मैगं मोनो आरो मैगं होयो आरोना बे जानायाव
ओम।
खोनादों नोंथां?
खोनादों।
औ। ओमफ्राय बैसागु जोंहा माने बर' गामि गामि बिराद माने जों गामिनाबो माने बिदिनो बिराद मोजां सोलियो आरोना फुंनिफ्राय ओंखारनानै जाखां लोंखां ओंखारनानै। बिदिनो जाखां लोंखां थांनानै बिदिनो गामिनि
होम।
आफादगिरि नेहाथारिफोरनाव हाबग्रोयो बिनिफ्राय गामि गामि मोसायो आरोना। खोनादों नोंथां? हेल'
उम
नोंथांनिखौ बांद्राय खोनाफैयाखै एसे गोसा होन।
खोनादों।
औ औ।
दों
ओमफ्राय नोंथाङा एसे माबाफोर बुंनो हागोन नामा? एसे माबाफोर बुंनो हागोन नामा नोंथाङा?
आमफ्राय मा खालामगासिनो?
दायो नै आं जिरायना दं ओरैनो।
ओ।
माबा मोनसे सोमोन्दैफोर एसे बुंनो हागोन नामा नोंथाङा?
ओ नोंथांनाव मोनसेसो सोंनो नागिरदोंमोन आं।
सोंनो हागोन दे नोंथां।
नोंस्रा दायो नआव आबादफोर मावखांबाय नामा?
आबादाथ जोंहा औ नोंथां बुं दे।
माइ गायखांबाय नामा?
माइआथ' जोंहाबो खारायनानै दोनदों गायनो जाथ वाखै माने खोथिया फोबाय आरोना फुहां फुहां जादों माने फुबायानो होनजायो।
अ।
औ
मा ओंख्रि जानायमोन दहायलाय?
ओंख्रियाथ' बिदिनो अनलासोमोन।
ओ गोथावआनो।
औ ओमफाय नोंथाङा दा बिदिनो माबाफोर फैसानि बागै फैसाफोर खामायदों नामा?
आंथ' बिदि, खामायनायालाय खामायथवाखै। खामायगोन लासैनो ओहो। ओम।
ओ-आथिखालावथ ना फैसा थाखायानो बिराद गोनांथि नालाय। बिनि थाखायनो लासैनो खामायनोसै।
ओम।
औ औ
फैसा नङाबानो जाया नालाय आजिखालि।
औ औ
उम
नोंथांनाव फंनैसो सोंनो सानदोंमोन आं।
दे सोंनो हागोन।
नोंथाङा गुबुन जायगाफोराव बेरायहैखांबाय नामा?
बेरायनायाथ' एक्सुलि सिगां थांबायमोन आं ओरै।
नोंथाङा अबाव अबा बेरायखो एसे फोरमायनो हागोन?
आं बिदिनो आसाम बारनानै थांबाय आरोना। अरुणाचलाव।
औ औ औ आरो नोंथांङा अबावबा बाफोर थांबावदों नामा?
बेनि अनगाथ' ट्रेनाथ लकेलानो जाहैबाय ट्रेनजों थांबाय थानाय जायो।
उम उम
आलासिफोर जानोबा।
ओम ओम। माने बेरायनायाबो मानसिनि जिउआव गोनां नालाय नोंथां।
औ
मानोना जोंहा नुफेरै बुस्थुखौ नुहोनैनो मोनो। मिथियै बुस्थुखौ मिथिहैयो।
उम
माने गोजाननि सावगारिफोरखौ माने गोसोआव लाखिनानै जोङो गोसोखांफिननानै गोजोननाय मोनो नङा होमबा नोंथां?
औ नंगौ।
नुफेरै बुस्थुखौ नुबा गोजोननाय फैयोना नोंथां।
उम।
औ बेनिखायनो जोंनि थाखाय बेरायनायाबो एसे गोनां आर ना नोंथां।
उम नंगौ।
बेरायनायाबो जोंनि जिउआव बेवहाय मोनसे गोनांथार आरोना सम सम बेरायनांगौ जोंहा जिउआव बरिं जायोना सम सम
उम।
औ बेनि थाखाय बेरायनाया गोनां।
बेरायनायखौ एक्सलि लाबाय